हेलौ खोनाबाय दा आब
खोनादो
उम लाइमोनफोरनि निसा लानायनि सायाव सावरायनोसै
औ जागोन दे
उम आथिखालावथ जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर लाइमोनफोरा गोबां निसा लाग्रा जालांबायथ एसे साव
औ औ
उम ओरैनोथ लाइमोनफोरनि निसा लानाय बिथिङाव नायोब्ला ना गोबां ओरैबायदि मानसिफोर दंसै आरो माने बिराद उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो माने गोबां निसा इउस खालामोसै बिसोरो ओरैनोथ गोबां जायगा फ्रावनो नुयोसै आङो ओ बिदिनो जुमाय लोंना बिदिनो सिगारेट बिरि गोबां निसा
बुजियाखै
द्राइभ खालाम नाय बेफोरबादि गोबां बाथ्राफोरखौ नुसै आरो
माने नों सानोना माने निसाखौ मानो थाखाय माने बिसोरो लाइमोनफ्रा आथिखालाव माने बांसिन लागासिनो मानि थाखाय बिदि जादों होननानै नों सानो फंनैसो बुंदोना?
ओ ओ बेखौ ओरैबायदि बुंनांसिगोन आथिखालाव बे लाइमोनफोरा निसा लानाया नखरनि फ्रायबो जायो खायफा माने नखरफोराव बिमा बिफाफोरा मोजाङै दिथा होआ इदिनो उदाङै जेसेनो उदां माने ओंखारनो बाहेर फोराव ओंखारनो सान्स मोनो इसोरनो माने निसा लानायफोर बै लोगोफोरजों थानायफोराव माने बे निसा लानायनि बे गोसो थाङो आरो इफोराव निसा लानाय बिथिं फारसे। उम
गोबां जायगाफ्रावनो नुसै माने ओ बेफोरखौ नुयोबाथ' माने गोबां दुखु नांथावसो आरो गोबां ओन्दै ओन्दैनिफ्रायनो गोबां नि सा लायो ओरैनो गोदोनि मानसिफोर राथ' गोबां निसा लाखायोमोन जोंनि सिगांनि जाखिनि मानसिफोर दङ बिसोरबो जुमायफोरजोंनो गामि एरियानि जाखिनि गोदोनि एसे बैसो जानाय मानसिफोर बिसोर थ' गोबां जुमाय लोंखायो आनो। फोरनिफ्रायबो जायो आरो माने गावसोर जुमाय लोंबाय माने फिसाला जाखिनि फिसालाफोर जाखिनि लाइमोनफोर थायो बेफोरखौ बादा होयियाव बेफोरबो माने आथिखालाव लाइमोनफोर याव माने जुमाय लोंनाय बिदिनो जिखुनु जाया निसा बुस्थु लानाया माने जायो आरो माने बादा होलाय लायियाव आरो गामिफोराव माने गोख्रों आयेन गैयिनि थाखाय बेफोर माने बांसिन जालाङो आरो
बांसिन जायो उम मानि सोलोंनानै लायो आरो बिसोरो ना बिसोरो जा नुबो दों ना बिमा बिफाया जौ लोङोबा निसा लायोबा मानि खायसे या मानि बिमा बिफानि फायबो सोलोंनानै लायो आरोना? फोर माने बाद मा माने बिसोरो बारासिन खालामलाङो आरोना खेनसे खननै नुनायावनो जोङो मा खालामनांगोन मानि उन्दैयावनो बा बादा होनांगोन बेबायदिनो देरोबा लावोबाथ' बिसोरो मानि रायजानाय होनजानाय नङा आरोना माखासे खोथाफोर खौ माने जोङो उन्दै समावनो बुजायनांगोन ना? आरो लोगोसे न'खरनि सुबुंफोरा मानि बेबायदिनो निसा लाबाय थायोबा माने बियो माने गावनि फोलेरावबो बा गथ' गथायाबो मानि सोलों लाङो आर ना बेखायनो जों हाजोसे माने न'खरनि सुबुंफ्रा बेफोरबायदि निसाहा लानायनिफ्राय गोजानाव थायोबा मोजां जाहैगोन आरोना
औ
औ
बे-बे बिथिङावनो आथिखालाव किसुमान जायगाफोराव माने बेफोरखौ बादा होनाय
बिदिनो माखासे लाइमोनफोरा माने बुजिलाया बेनिफ्राय गामिफ्राव गोख्रों नङिनि थाखाय माने बिदिनो माखासे एबफ्राबो बादा होयोब्ला माने हास्लाबजोबा आरो किसुमान मानसिफोरखौ। आरो आथिखालावथ' माने गोबां बै मा होनो गान्जाफोरबायायदि निसा लानाय नुयोसै आरो अबा हाग्रा ख'ना
औ
लैलै माने बेबायदि निसा लानानै थाग्रा बेफोरबायदि मानसिफोरबो माने गोबां नुसै आरो माने लोगोबो मोनो सम सम मानिफ्राय बायनानै मोनो बबेनिफ्राय मोनो बेफोरखौबो बेफोरखौथ' मिथिला गावसोरसो मिथिसिगौ सान हर बिसोरो बेजोंनो गोजोबनानै थाग्रा बेफोरबायदि मानसिफोरबो दंसै आरो दा बेफोरखौ होबथानायनि मोजां राहाफोर सानदों नामा एसे फोरमायनो हागोन हागोनदां?
जोङो बेखौ होबथानायनि राहाखौथ' माने लानांगोन नङाबा मा जागोन इयुन जोलैफोरा मा बिसोरनि लाइफआ माने धंस' जागोन बा जोबस्रांनांगोन ना बेखायनो जोङो बयबो ओ माने बे निसाखौ बांद्राय निसा लानायखौ होबथानांगोन आरो ना माने होबथानायनि माखासे राहाफोरखौबो जों दिहुननांगोन ना बे खब माखासे कम्पानि बेफोर ना बेफोर निसा खौथ' माने दिरुनगासिनो ना बेफोर निसा फोरखौ माने दिहुननाय खौ एसे होबथायोबा ना एसे खम खालामोबा जाहाथे जोंनि मा लायफ। मानफोरा बा इउन जोलैफोरा बेफोर निसाखौ माने लानाय नङा आरो लोगोसे ना माने आरो बेफोरखौ माने जों गिदिर गोलावफ्रानो मानि बैसोगोरा
औ
ने नङा इउ
निसाजों निसा ओ ओ सानसे थालला थायो औ
खोनादों हेल' ओं ओमफ्राय मा जायो जोंनि ओं ओं जोंनि माने गामिफोराव जोंनि इदिनो फोरबोफोर जायोना माबा मोनसे फोरबोफोर जायो बा इदिनो हाबाफोर जायो बिदिनो जिखुनु जाया माबा मोनसे फेस्टिभेलफोर जायोबा आरोना गामिफोराव बेफोराव जुमाय लोङो गोबां जायगायावनो दाबो जुमाय लोङो बैफोरखौ माने खमायनांगोन आनोफ्राय न'खरफोराव जोंनि गोबां मानसिफोरनि बिमा बिफाफ्रानो गावसोरनि फिसाफोरनि सिगाङावनो माने जु माय लोङो बेफोरखौ
फटखौ‌ औ फम खालामनांगोन आरो आंनि बायदिबा औ
बेनिफ्राय ओरैनो दखानफोर गलाफोराव निसा बुस्थुफोर फानोना बिरि सिगारेट बेफोरखौ
बेफोरखौ अ माने
लानायनिख्रुइ एसे माने जानगाराव थागोन बायदि आं नुहुरो आरो खमायगोन बायदिखौ
औ माने दखान बायदिसिनायावहाय बेफोरबायदि निसा बेसादखौ मानि गामि खफायाव मानि गामिफ्राव फाननो होआबा मानि एसेबाबो मानि बे निसा लानायनिफ्राय एसेबाबो सेंगोन बा गेसें जालांगोन बेखौ माने नुहरो आरोना जा दे बयबो गामि आफादफ्रा बेखौ माने गोख्रों खालामनांगोन जाहाथे माने गला बा दखानफोरावहाय निसा बुस्थु लाबोनो मोना अब्लाना माने जोङो समाजखौ मोजां खालामलांनो हागोन आरो
औ
लोगोसे निसा लायो बा ओरैनो देहायारि खहाफोर जायोना मा मा खहा
औ औ औ जायो ओ निसा लानाय बिथिङाव देहायारि खहा नायोब्लाथ' गिबियावनो जों मेलेमा रि जेंना जायो बेखौ बुंग्रोनांगोन। माने ओ उन्दै बैसोआव माने निसा लायोब्ला जोंनि ब्रेनाव जाखिनि गोसोआव लाखिनो हानाय गोहो बेफोर खमायो बेनिफ्राय देहानि स्किनफोरनिफ्राय लानानै खानायफोरनिफ्राय लानानै माने गासिबो एसे देडेमेज जानाय बायदि माने गाज्रि जाजोबो आरो बे बे मानसिया बांद्राय निसा लायोबा लासै लासै माने ओरैनो सेंग्रा समावनो एसे बोराय बायदिबो नुनो नागिर
औ
आरो माने जेंना जायो आरो बिदि हार्टनि बेमारफोर थायो केन्सार इदिनो स्किनफोरनि एलारजि जानाय बेफोर माने बांसिन जानायनि सान्स थायो आरो बे निसाफोरखौ लायोब्ला। बे माने मेजर रुल लायो आरो निसाया बे देहायारि जेंनायाव बेफोर बांसिन जायो।
सासे सुबुङा माने सानफ्रामबो निसा लायोबाथ' बे निसाया माने सासे सुबुंनाव हाबनानै थायो लोगोसे बियो किडनिक लिभार बेफोरखौबो माने गाज्रि खालामलाङो आरोना ओंखायनो माने जोङो निसाखौबो लानांगौ नङा लानांगौबो एसे एनैखौ ना। देहानि थाखाय मानि मालाबा समाव लानांगौ बो आरोना बांद्राय लानायासो देहानि थाखाय गाज्रि आरो औ खम बिबांनि माने नि निसाखौ लानांगौ आरो औ माने देहा खौ खहा खालामाजासे माने एसे एनै बिबांनि निसा लानाया माने जोंनि थाखाय जेबो नङा आरोना बांद्राय माने सानफ्रामबो फुंनि सि फुंनिफ्रायनो सिखारनायनिफ्रायनो निसा लायोबा जोंनि देहायाव माने एसेबाबो माने गाज्रि जियाव थासारियाव फैयो होननानै जों मिथि मोनो आरो ना। जोङो बिदिन्थि हिसाबैबो जों नुबाय ना
औ
दे ओमबा ना दिनैनि सावरायनायखौ इयावनो दोनथ'नोसैना?
औ जासिगोन दे ना।
औ जासिगोन दे ना।